खोनादोंना नोंथां
खोनादों खोनादों
औ ओह गोजोन सानसुफु समनि गोजोन हामलायनायखौ आं नोंथांनो गिबि गिबियावनो आं बावहरग्रोबाय ओह आं सानो जे दासान्दि नोंथांनि देहाया जोबोर मोजाङैनो दङ होननानै आं सानो बेजों लोगोसेनो दिनै बोथोरा एसे गरम बिनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ मोजाङै गोरा लाखिनो थाखाय दैफोरखौ एसे नायनानै लोंबानो जाबाय मानो होनना बुङोब्ला देहाया मोजां थाब्लाासो जोंबो खायसे खामानिखौ मावनो हागोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ दिनै आं नोंथांजों खायसे खोथा सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ लादों कलाव आ नोंथाङा दसे सम होननानै आंजों सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां हागोन हागोन
औ आं दा दिनै जोंहा दिनैनि समावहाय जोंहा दै जोंहा दैनि गोनांथि बा दै गैयाब्ला जोंनि बुहुमाव मा जागोन बा दै नङाब्ला जोंहा थांना थानाय बा सम समफोरावहाय माबायदि गोहोम गोलैगोन बेनि सायाव नोंथाङा आंनो फंनैसो जा हायो फंनैसो आंनो खोन्थानो हागोन ना नोंथां हेल' नोंथां औ नोंथांनि साउना एसे मोजां फैयाखै
खोनादोंना
खोनादों नोंथां हेलौ नोंथांनि साउन्डआ एसे मोजां फैयाखै दै
खोनाबायना नोंथां? खोनाबाय
खोनादों नोंथां।
निजा सावरानो लानाय।
औ
बेनि सायाव आङो गुवारै फोरमायनो सानदों।
हेलौ नोंथां अननानै साउडखौ एसे मोजां खालामनो हागोना नोंथां
अ नोंथां खोनाबायना नोंथां।
औ खोनादों खोनादों
दै
औ दैे
दै होनना बुङोब्लाथ' जोङो गासिबो मिथिगौ
औ नोंथां औ
दैया बुहुमाव जेसेबां थायो बिफां लाइफां मानसि जिब जुनार गासैनिबो बे दैखौ नांगौ
औ नोंथाङ औ
दै नङाब्ला जोंडो़ रावबो थांना थानो हानाय नङा जों दा दै बेखौनो जिउ होननानै बुंना लानो गोनां जायो मानो होनोबा दै खौ जों गोबां खामानियाव बा हायनो गोनां जायो जेरैनो ओ लोंनाय दुगैनाय जि सुनाय माइ गायनाय बेबायदि गोबां जों खामानियाव जोङो दैखौ बाहायनो गोनां जायो आरो ओ बेबायदिनो आरो जोङो दै गैयाब्ला जोङो माइ गायनो हाया नङा होमबा नोंथां औ दै गैयाब्लानो फुख्रियाव ना थानाय नङा
औ
बेबायदिनो जोङो गोबां दैखौ खामानियाव बाहायो आरो रो दा बुंनो थाङोब्लाथ' नोङो बुहुमाव ब्रै खोन्दोनि थाम खोन्दोआनो दै से बाहागो आल'सो जोहा
औ नोंथां औ नंगौ नंगौ नोंथां
ओ बेबायदिनो दैया गोबां जोंनि ओ बुहुमाव माने गोबां ओ बेबायदि माबाना दङ आरो माने ने नोंथां साग्लोबना दङ आरो औ साग्लोबना दङ माने दै नङाबाथ' नोङो थांना थानो हा खायानो दैयानो जोंनि जिउ बायदि जोङो ओ ओ बाहायनांगोन जोङो दैखौ गोबां खामानियाव बाहायो नङा होमबा नोंथां खिनो थांनाय जि सुनाय बेफोर खामानियाव जो जों गोबाङावनो बाहायो। आरो जों गोलोम बोथोराव मा खालामो नोंथां मिथिगौना जोङो गोलोम बोथोराव दैखौ जोङो ओ गुसु खालामो गोलोम बोथोराव माने गरम बोथोराव फ्रिजफोराव दोनो दोननानै बेखौ गथ' थाखा होयो गथाखा होनानै जोङो बेखौ मा खालामो बेखौ जोङो लोङो बा बरफ खालामनानै जोंङो ओ जायो बेबायदि आरो माने जेसेबां माने मा होनना बुं बेखौ जोंनि जानाय आदार जोङो हमनानै जों गासै जेरावबो माने दैखौ नुनो मोनगोन आरो
औ नोंथां औ
जों नो साहा बानाय साहा बानायबा दै नांगौ
औ औ औ नंगौ नोंथां
ओंख्रि संबा जोंनो दै नांगौ
औ
ओंखाम संबा जोंनो दै नां
औ औ।
बेबायदि जोङो गोबां खामानियावनो जोङो दैखौ बाहायनो गोनां जायो। दा बे दैनि सायावनो। आरोबाव नों थांङा ओ माबाफोर बाथ्रा नोंथाङा मिथिगौबा आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ मानो हाया जानो दा ओ नोंथाङा ओ दैनि सायाव दा दैनि बाहायथि बा दैखौ जों मानो नांगौ स' बेनि सायाव नों थांङा जोबोर मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय ओ आं बिनि सेयावनो आं जा हायो आं फंनैसो बुंनो सानदों आरो। जोंहा दै नङा होमब्ला? बे दैया ओ जोंनि जा जिउ बा जोंनि थांना थानाय समावहाय ओ जोबोर गोनां होननानै आं सानो आरो। जोंहा दै गैयाब्ला जोंहा जिउ बा जों थांना थानाय सुबुंफोरा ओ थांना थानाय नङा होननानै आं सानो। जोंहा मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गासैबो खामानियावनो बा जोंनो गासै बो बिथिंआवनो जोंनो मा नांगौ? जोंनो दै नांगौ जायो आरो जोङो ओ दंफां बे फांसे दंफाङाव ओ मोजाङै जिब मोननो थाख खाय जोंनो मा नांगौ दै नांगौ जायो जेब्लानो फांसे दंफाङा मोजां दै मोना बे रानस्राव जालांगोन। बे जेब्ला रानस्राव जालाङो अब्ला बे दंफाङा मा जागोन जोंहा ओ थैलांनायनि गोहोम गोग्लैगोन आरो।
औ औ।
जोंहा ओ फांसे दंफाङा जोंहा गैया जायोब्ला अब्ला जोंहा मा जागोन जोंनि जिउ थासारिया ओ हां लानायाव प्रब्लेम मोनगोन।
औ औ।
ओ जोंहा अक्सिजेन मोननाय नङा। जेब्ला जोंहा दै गैया जों गासैबो बिफां लाइफांफोराबा थांना थानो हानाय नङाथ' जोंहा बेयाव मा जागोन जोंहा ओ जों हां लानायाव जोंहा उसुबिदा जागोन जों हांखौ मानिफ्राय मोनगोन नङा होमबब्ला नोंथां जोङो फांसे दंफांनिफ्रायसो जोङो ओ जा दंफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो जों बेनिफ्रायस जों हां लानानै जों थांना थायो थ' नङा होमबा नोंथां स' बेबायदिनो आरो दा जोङो थांना थानाय बेलायावबो जोंनो दै नांगौ जायो
औ
जेरै जोङो दिनै अक्सिजेनल'थ' जों थांना थानो हाया जोंनो मा नांगोन जानो थाखाय जोंनो खाजाबो नांगोन बे खाजामा माइरं बा ओंखाम बे ओंखामखौ संनो थाखायबो जोंनो मा नांगौ जायो जोंनो दैनि गोनांथि जायो नङा होनबा
नंगौ नंगौ नंगौ
ओंखामजों लोगोसे जोंनो मा होनो मैगं भाजा बा बायदिसिना जोंनो अ संग्रायाव जोंनो मा नांगौ दैनि गोनांथि जायो
औ औ
बे आ दै गैयाब्ला जोंहा संनायाव उसुबिदा जागोन बा जों मारै संगोन संनो हानाय नङा जो नङा होमबा न नोंथां औ औ औ बेबायदिनो आरो दा जोङो जों दैखौ जंल' लोङा जोंहा ब जुनारबो दङ जिजुनाराबो दै नङाब्ला बे थांना थानो उसु उसुबिदा जायो नङा होमबानो थां औ जोंहा बिब्दिनो आरो जोंहा गासैबो बिथिङावनो जोंहा दैनि गोनांथिखौ जों नुयो सिरि। आ जोङो दिनैहाय आ गंसे न' लुबाय। बे न'आव जोंहा बे न'खौ बानायनो थाखायबो जोंहा मा नांगौ जोङो दैनि गोनांथिखौ जोङो नुयो आरो सरासनस्रा जोंनि जा थांना थानाय सम। फोरावहाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
जेब्ला जोङो बे इथानि न'खौ जोङो जेब्ला लुयो बेखौ जोङो धालाय होनो थाखाय जोंहा मा नांगौ जायो अन्थाइजों सिमेन्टजों बालाजों मिक्स खालामनो थाखाय जोंनो बेवहाय गलिनाय मुवा होनो थाखाय जोङो मा नांगौ जायो बेहाय जोंनो दै नांगौ जायो। बे दैखौ होब्लासो जोङो मा ओ बेवहाय प्लास्टार नङा होमबा नोंथां? बे प्लास्टारखौ जोङो आ मोजाङै गोरायै जोङो सिथाबनाय महराव जोङो लाबोनो हागोन बेबायदिनो जोंनो लामा स सामाफोर बायदिस बनायबाबो जोंनो मा नांगौ जायो दै नांगौ जायो औ दा नोंथाङा होननाया ओ बेनो आरो दा नोंथाङाबो बुंबोदों नङा होनोमबा जोंनि जा बुहुमाव बे बुहुमाव जोंहा ओ हानिख्रुइ दैयानो बांसिन। जेराव जोंहा अ ब्रै बाहागोनि थाम बाहागोआनो दै आरो से बाहागोआल'सो जोंहा हा। स' बैयावनो जोङो मा नुयो ओ नुयो आरो जोङो बेयावनो फोरमान होयो। जि दैया जोंनि जा जिउ बा थांना थानाय समफोरावहाय माबायदि गोहोम गोग्लैयो जों बेवहायनो नुयो आरो। आ बिदिनो ओ जोंहा दै। दैया जोंनि जा गासैबो जोंनि बुहुमाव बैफोरबायदि ओ दंफांनिफ्राय लानानै जोंहा मानसि मानसिनिफ्राय लानानै जोंहा जुनार जुनारनिफ्राय लानानै जोंहा बायदिसिना बिथिङाव जे दै बाहायनायखौ जों नुयो आरो। आरो जों गोहोम होननानै बुङोब्ला आं बैखौनो नुयो जे जोंनि बै बुहुम मुलुग नाङाव दैया जुदि दिनै गैयामोनब्ला ओ जोंहा दै गैयामोनब्ला जोंहा मानसिबो थानाय नङामोन आं बेखौ नुहुरदों आरो औ ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजनो थाबायनो थां
नोंथाङा बे गावनि गोसा गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दसे सम होननानै आंजों सावरायनायनि ओ थाखाय आं नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर आं बावबाय ओ आं सानो जे इयुनाव जों बेनिख्रुइ मोजां मोजांसिन खोथा लानानै जों सावरायबावनो मोनगोनखौ आं आसा थिबाय नोंथांनि थिग आ बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि आ जों सावरायनायखौ आं लाखिथफैनो सानो आरो।
गोजोन्थों नोंथां गोजोनथों